खोनादोंंदां नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दासान्दि ओरैनो दङब्ला आंजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जोंनि सावरायनांगौ आयदायानो जादों। औ जोंनि बर' आइजोफोरखौदि जोङो गोबां रोखो रोखोमनि जिब जुनार बायदिफोर फिसिनानै जोङो न'खर सामलायनायखौ नुनो मोन्दों नङा होमब थां औ बेफोरबायदिनो जोङो बे जिब जुनारफोर जेरै जोङो जोंनि दाउ अमा बायदि रोखोमनि हांसो फारौ बायदिफोरानो मख'जाथाव नङा होमबा नोंथां औ जोङो बेफोरखौहाय माबादि बि फिसियो आरो जोङो बेफोरखौ फिसिनानैहाय माबायदि मुलाम्फा मोनो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमाय नानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ दाउ अमा फिसिनाय होनोब्लाथ' जोंना ओ जोंनि बर' न'खराव माने दाउ अमा हांसो बोरमा बेफोर माने थाखायोनोखा जेरै जोंना ओ दाउ अमा बोरमा फिसिनानै माने गोबां मुलाम्फा जायो गंसे न'खर फोराहाय जेरै रां रुफानि आं आंखालाव रांखावरिनि आंखालाव जोंना बे दाउ अमा फिसिनायखौ माने फानोब्ला जोंना ओ गोबां लाब जायो मानो होनब्ला जोंना खहा माने सहाय मोनो आरो जोंना ओ बे दाउ अमा फिसिनानै लानायनिफ्राय ओ जेरै जोंना। ओ दाउ अमाखौ माने आथिखालनि मुगायावहाय ओ एसे थाब थाबनो माने गेदेर खालामनो हायो मानो होनब्ला जोंना गोबां बिदिनो भिटामिन ओंखारबाय जों बेफोरखौ माने बायनानै लाबोनानै जोङो दाउ अमाफोरनो जाहोयोब्ला जोंना एसे थाबनो माने गेदेर जानायखौ माने जों नुनो मोन मोनो आरो ओ जेरै जोंना ओ आथिखाल मु बेयावथ' गोबां बिदिनो बायदिसिना मुलि ओंखारबाय आरो बायदिसिना ओ माने ओ बिदिनो ओ जाग्रा जिराद ओंखारबाय दाउफोरनिबो गोदोनि दिनावथ' जोंना बेफोर गैया नालाय गोदोनि दिनाव जोंना बिदिनो दाउ अमा फिसियोब्लाबो जोंना माने गोदोनि दिनावहाय बेफोरदि मुलि आरो गैयामोन नालाय बेनिखायनो जो जोंना बेमारफोर जायो अब्लाबो जोंना ओ इदिनो बिदिनो स' स' माने थैजोबलाङोमोन आरो ओ गोदोनि दिनावहाय माने थायामोन औ बिदिनो अमाफोरनिबो बेमार फैयो नङा होमब्ला ओ बिदिनो आरो जोंना मोसौनिबो बेमार फैयो बेफोरखौ माने जोंना ओ मुलिनि एसेबां माने ओ कारबार गैयामोन जेरै गोदोनि दिनावहाय माने बाहायनाय जायामोन आरो थिग बेबायदिनो जोंना ओ गोदोनि दिनावबो जेरै गथ'-गा फाथायाइ लेखा फरायनायनि समाव जोंना बिदिनो दाउ अमाफोरखौ फाननानै माने गोबां सहाय मोनबोनाय जोंनि बर' बिमाफोरा जोबोर खस्थ' खालामोमोन ओ आरो जोंना दाउ अमा बोरमा देरनोबो सम नांगौ जोयोमोन गोदनि दिनावहाय आथिलनि मुगायाव औ बुंनो थाङोब्ला माने जेथिंबो माने सुबिदा आरो जोंना जेरैहाय नोङो दाउ अमाफोरखौ फाननो लाङोब्लाबो जोंना बाजारफोराव थाङोब्लाबो जोंना जेरै आइथिंजों हान्थिनाङा जालांबाय माने गारि गारि ओं गारिनि जेबो आंखाल गैया जालांबाय। नङा होमब्ला नोंथां बिदिनो माने ओ बे बेफार फालांगि खालामनायाव जोंना गोबां सुबिदा बेनिखायनो जोंना दाउ अमा फिसिनायावबो माने बर' आइजोफोरा माने गोबां नांथाबना दङ आरो माने गावनि फिसाफोरनि फरायनायावबो जोंना बेफोरखौनो माने फाननानैहाय रांखावरि बुथुमनानै फिसाफोरनि नांगौआव सहाय होनो हादों आरो जोंना ओ बै दाव मासिनिफ्रायनो गोबां बिदै मोननो हायो जेरै गोबां फिसाबो मोननो हायो बिदि। बिदिनो मा जिनै मा जिथाम फिसा मोननो हायो बिदिनो। फिसाफोरा देरोब्ला आरो बेखौ जों फानफिननानै रां खामायफिननो हायो ओ थिग बेबायदिनो जों न'खर माबा मोनसे थाव संख्रि नांगौ जानायखौबो जों बिदिनो दाउ अमा फानायजों जोंनो बा दाउ फाननायजोंनो जोंना लाबोनो हायो एबा लाना फैनानै नांगौ जानायखौ सुफुंनो हायो ओ बिदि बायदिनो जोंना बर' न'खरा माने बिदिनो बर' बिमाफोरा जोंनि न'खरखौ माने फोथांनानै लाखिना दङ ओ दाउ अमा फिसिनायनि अनगायैबो गोबां बेफार फालांगि खालामनानै फोथांना लाखिनाय दङ। जोंनि ओ बर' आइजोफोरा जेरै जोंनि बर' बिमाफोराहाय औ बिदिनो जोंना दाउ दाउआ जोंना ओ दाउनि अनगायैबो अमा अमा फिसिनायावबो जोंना गोबां भिटामिन मुलि ओंखारबाय जोंना अमाफोरनोबो बिदिनो फिसा जानायावबो जोंना बिजि आरो बिजिबो होनानै जोंना जाहोनो हायो। ओ जेरै बिसिना आ आथिखालनि मुगायाव गोनोआरि जुग नालाय बिदिनो गोबां बायदिसिना ओ बिराद मिसिन फोरबो ओंखारबाय जोंना ओ बिदिनो ओ से अमायाव जोंना बिदिनो ओ मा जिनै मा जिथामनिबो बारा माने फिसा मोनो आरो जोंङो थिग बेबायदिनो जोंना ओ बै फिसाफोरा देरोब्ला जोंना ओ मासेयावनो माने गोबां रां मोनो अमानाबो आथिखालावथ' जोंना अमानि दामा माने गोबां बांबाय नङा होनबा अब्ला नोंथां ओ नोंङो बाजार फोरावहाय दानानै फानोब्लाबो माने ओ सेरसेयावनो जोंना बिदि ओ था थामजौ बाजौ बेफोरदियाव लागै मोननो थाङो आरो दा बेवहाय मानोहोमबा अमानि दामाबो गोबां बांबाय ओ बिदिनो जोंना बेफार फालांगि खालामनायावबो गोबां ओमफाय आथिखाल दाउ अमा फिसिनानै न'खर सालायनाया माने एसे खहस जालांबाय आरो। नोंथां खरसाबो गासि नो माने जाबोनो हमबाय बेफोरबायदिनो जोंना न'आव फिनायल- फिनायल' नङा बिदिनो जोंना फार्म बानायना दोनो जेरै दाउनि फार्म बानायनानैबो जोंना गोबां बिदिनो ओ फिसा जा होनो हायो आरो जोंना आथिखालाव न'आवल' लाया जोंना दिनै फाराम बानायना दोनो। जेराव जोंङो ओ गावनि सुबिदा बायदि हाखर जिंफोरावहाय माने फार्मखौ बानायोब्ला अमानि खिफोरखौ सुस्राबा सुस्रानानै हरोब्ला जोंना हाखरनि नायाबो देरो। आरो बिथिं अमाया अमानि थाखायबो सुबिदा जायो बेफोरबायदि सुबिदाखौ नायनानै जोंना फाराम बानायनाला नायखौ नुनो मोनो आरो जों जायखौ बुङो बयलार बे बयलारखौबो जोंना फाराम बानायनानै बे फार्म बानायनायावहाय जोंनो बिदिनो ओ मोब्लिब नांगौ जायो बे मोब्लिबजों माने जोंना बयलार दाव माने थनो देरो होननानै जों बुंनो हा यो ओ बेयावहाय गोजा गोजा लाइट होनानै दोननाय जायो। जाहाथे बे दावा ओ सोरां मोना बे सोरांनि ओ मोब्लिबनि जोहै माने गुदुं जानानै देरो बिदिनो जोंङो ओ गोबां ओ रोंबाय आथिखालनि सुबुंफोरा माने ओ गाव गावबो साननो हानाय बुजिनो हानाय हानाय जाबाय नालाय बेनिखायनो। ओ माबोरै खालामबा माबोरै जायो ओ दाउ फिसिनायावबो अमा फिसिनायावबो माने ओ गोबां आइडिया नांगौ जायो मानो होनब्ला ओ मासे अमा थैयोब्ला जोंना गोबां लस जायो। ओ बिदिनो ओ मासे बोरमा थैयोब्लाबो जोंना गोबां लस जायो बेनिखायनो जोंना आथिखालाव ओ माबोरै खालामबा माबोरै जायो जोंनि सुबुं माहारि माने साननो हानाय गोहोआ बांबाय। ओ बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै जोंना बर' न'खरफोरा जौगानानै दोङो। ओ गारि मथरबो लानो हाबाय जेरै फाराम बानायनानै औ ओ नोंथाङाबो माने दाउ अमा फिसिनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो बेबायदि एखे रोखोमैनो जोंङो दाउ अमा बायदिफोरखौ फिसिनानैहाय गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो गोबां मुलाम्फाबो जायो जोंहा बिदिनो जोंङो बे दाउ अमा फिसिनायल'' नङा जोंङो गुबुन गुबुन रोखोमनि जुनारफोरबो फिसिनाय नुनो मोनो नङा होमबा नों थां जेरै जों बिदिनो मोसौ बोरमा बायदिफोर फिसिनानैबो जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो नङा होमबा। बिदिनो जोङो मोसौखौ फिसियोब्लाथ' जोङो सनमान होनानै फिसियो जोंनि बर'फोरा नङा होमबा नों औ जोङो बिजाब बायदि। फोरावबो जों फरायनानै मोनबोदों जोंनि नखराव जायनि न'खराव मोसौ गैया बिनि न'आव माइनाव गैया। जोङो साननो हायो होननानैहाय बिदिनो जोङो मोसौखौहाय जोङो बे मोसौखौ जोबोर सनमान होनानै फिसियो आरो जोङो। बेखौ बैसागो बायदिफोरावबो जोङो मोसौनि बैसागो खुंनायखौ नुनो मोनो नङा होनब्ला औ मोसौखौ थुखैनानैहाय जोङो बे बायदि नेमखान्थिजोंहाय मोसौखौ थुखैनानै जोङो बे सनमान होनानै न'खर न'खर बोसोरफ्रोमबो जों बैसागोनि समावहाय जोङो सैथो दाननि जोबथा सानाव जोङो बे मोसौ थुखैनाय मैसौ बैसागु सान खौहाय जों खुंबोबाय थादों नङा होनबा नोंथां औ बिदिनो जोङो बे मसौ फिसिनानैबो जोंहा गोबां मुलामफा मोननो हायो जेर जों मोसौ मोसौ। मोसौ गाया जोंनो गाइखेर होयो औ बे गाइखेर होनानै जोङो बे गाइखेरनिफ्रायनो जोङो गोबां जाग्रा मुवाफोर बानायनानै लानो हायो नङा होमबा नों थां जेरै जों पनिर बायदि बानायो गाइखेर दाखा बायदिफोराबो जोङो। हाथाय बाजारफोराव जोङो सोंनो थाङोब्ला जोबोर बेसेन गोसा नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जोङो बे मोसौ खौ फिसिनानैबो जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरो। जोङो बेखौ फिसिनायावहाय जोंहा जेबो बेसेन गोसानि जाग्रा मुवा आदारफोर होनो नाङा। नङा होमबा नोंथां खालि जों बेखौहाय दुब्लि फोथारफोराव थांनानै जोङो गांसो जाहोबानो जायो बिदिनो जोङो मोसौआ जोंनो बोसोरफ्रोमबो फिसा होयो मोसौ गाया आरो मोसौ हालुवाया जोंनो आबाद बायदि मावनायाव जोंखौ मदद होयो नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जोङो मोसौ फिसिनानैबोहाय जोंनि बर' न'खरफोरा मोसौ फिसिनानैबो जोबोर गोबां मुलामफा मोनो। मोननो हायो आरो बेफोरखौ जोङो फाननानैबो जोङो गावनि नांगौखौ सुफुंनानै ला खौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोथां।
बिदिनो बोरमा फिसिनायावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेरै बोरमाखौबो जोङो बिसोरनो जेबो बेसेन गोसा नि जोङो जाग्रा मुवा आदार बायनानै होफैलायनो नाङा जोङो खालि बिसोरखौ बिसोरनो गांसो बायदि जाहो होबानो जायो आरो दंफांनि बिलाइ बायदिफोर हानानै बिसोरनो होब्लानो बोरमाफोराबो देरो। नङा होमबा नोंथां? ओ बेबायादिनो बोरमायाबो जोंना द' दानावनो जोंनो फिसा होयो मानै बबेबा बोरमा लाना बोरमा माथाम बो जानायखौ जों नुनो मोनो माथाम माब्रैहालागै। बेबायदिनो जोङो मा से बोरमा बायनानै न'आव फिसियोब्लानो जोंहा बेनिफ्राय गोबां बोरमाफोर जों एरलांनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ।
जोङो बोरमा मासेयावबो गोबाव सम जोङो बिदि फिसिनानैहाय बा रोजा द' रोजा बिदि मोननाय जोङो खोनायो आथिखालाव थ' बेफोरनि बेसेना जोबोर गोबां जाबाय अ बेबायदियैनो जोङो बोरा-बोरमा, मोसौ बायदि। फिसिनानैबो जोङो नखरखौ मोजाङै सामलायलांनायखौ नुनो मोनो बाय जोंनि सोलोंथाइ बायदिफोरावहाय गावबा गावनि गथ'फोरखौहाय सोलोंथाइ गोजौ सोलोंथाइ लानाय बायदिफोरावहाय जो जोबोर मदद होयो बेबायदि बोरमा अमा दाउ बायदि जिब जुनारफोर जोङो गावनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो दा बेफोरबायदि फिसिनानैहाय जोङो न'खरखौ सामलायबोनायखौ जोङो
औ औ
अ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनाया समाबो एसे गोलावानो जाबाय
औ जाबाय नोंथां औ औ जागोन नोंथां गोजो नोंथां